बिदिब्ला नोंथांजों दा बर'फोरा मा मा फिथाइफोरखौ ओंख्रि संनानै जायो बिनि सायाव जे रायलायनोसै होनबा ने नोंथां नोंथा
औ जायो रायलाय जायो नोंथां।
ओम बिदि होनबोला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां। जोंनि बर'फोरा मा मा फिथाइखो ओंख्रि संना जायो नोंथांमोननि गामि ओनसोलफोराव एसे फोरमायलाय नोंथां। मा मााखो जायो माबायदि ओंख्रि सङो मादो सङो
औ नोंथां।
बुंलाय नोंथां एसै हेल' खोनाखो नोंथां।
खोनादों नोंथां मा होनदौ नोंथांआ एसे
जसे फोरमायना होलाय नोंथां नोंथांमोननिसिम मा मा फिथाइफोरखौ ओंख्रि संना जायो जेरै मुदुफुलफोरखौ माबायदि जायो
औ।
न'
जोंनिखथ' औ औ जोंनिखथ' दा ओरैनो दैलां बोथोरनि आं मैगंखौनो होननासिनदों नोंथां दैलां बोथोरनि फिथाइ जेनेबा
खोनादों खोनादों नों
ओ दा जेरै जोंहा मोनो ओरै जेरै फिथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा लेस्राबो दङ जेरै लेस्रा मिन्स सबाय बिमा नोंथाङा मिथिखायो जानांग
अ मिथि मिथि
नोंथाङा खोनादोंना ना
खोनाबाय दं खोनाबाय दं नोंथां नोंथाङा बुंबाय था नोंथां खोनाबाय दं नोंथां।
औ मोनदां जोङो मा होनदों नोंथाङा
खोनाबाय दं नों
हेल' नोंथां।
अ खोनादों खोनादों नोंथां बुंबाय था खोनादों नोंथां आं खोनाबाय दं नोंथां बुंबाय था
मा जाखो नोंथां हेलौ हेलौ
खोनादादों खोनादादों नोंथां खोनाबाय दं। नोंथाङा बुंबाय था मा मा ओंख्रिखौ मा मा फिथाइ सामथाइखौ ओंख्रि
औ नोंथां जेरै' जोङो मुुदोफुल ओंख्रिखौबो जों मोदोमफुल फिथाइखौबो जों बेयाव जायो जेरै' मुदुमुला फिथाइबो बियो बिदिनो मुदुमफुला फिथाइ ग अनेक फिथाइ जेराव जेरै' बुंनो थाङोब्ला जोंहा थाइबें फिथाइ दं थाइबें फिथाइखौबो जों खाजिबो जायो जाय जाहोनाव ओंख्रिबो जायो जों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथा नंगौ
थाइबें फिथाजों जोङो ओंख्रिबो जायो बेखौ जोङो गोबां रोखोमनि खाजिबो जानो हायो जों नोंथां नङा होमबा नोंथ
नंगौ नंगौ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
खोनाबाय दं नोंथां बुंबाय था अ
दा दा नोंथाङा मा मा मैगंखौ मा मा फिथाइखौ ओंख्रि महरै मोनजागोन नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन नामा एसे नोंथां
औ हागोन हागोन हागोन नोंथां जोंनि बे गामि ओनसोलफोरावथ' जोंना गोबां फिथाइ सामथा खौनो जोंना ओंख्रि संनानै जायो जोरै होनोबा जों बाना जोंङो मुदुफुल फिथाइखौ मुथुफुल फिथाइखौ जों बांसिन खारै बानायना जायो ना गोरानफोरदो मुदुफुल फिथाइखो आरो मुदुफुल फिथायाथ' गोथांबो जायो बेखौ जों खारै बानायानानै जायो लोगोसे जो आलुफोरजों माबाफोरजोंबो लाब्रा बानायनायबो जायो बे मोदुफुल फिथाइखौ जोङो अ बेफोरबायदिनो आरो जोंनिया दं थाइगिर फिथाइ बे थाइगिर फिथाइखौ जों मालाफोर खाजि बानानैबो जायो आरो बेखौ जोङो नाफोरदो रदबनानै ओंख्रि बानानै गोबां जायो बेखौ थास'फोर ओंख्रिफोरावबो जों होनानै बे थाइगिर फिथाइखौ जों जायो आरो बे जेरै' ना गदोरफोर नाफोर रदबना जानो जोबोर मोजां जायो आरो बे ओ थाइगिर फिथाइया बेनि उनाव आरो दोंबावो जोंना खोरदै फिथाइ बे खोरदै फिथाइखौ जोङो बिदिनो नाफोरदो आरिदो रुदबनानै गोबां जायो जोङो नाफोरदो रुदबनानै आरो गोबां बिबांनि मोननाय जायो बे खोरदैखौ जोङो खायफा आरो लोगोसे जोंनिया दं औ आम्राइ आम्रायइखौबो जोङो जायो ओ मा होनो गोथां जायो बेखौ नाफोराव देहानि थाखाय होनाबो जायो जों आम्राइ फिथाइखौ बेखौ आरो बिदिनो बिदिनो दं जोंनिया बे खान्थाल फिथाइ नोंथां बे खान्थाल फिथाइखौ जोङो गोरलै गोरलैयाव बेखौ औ ओंख्रि संनानै जायो आरो बिनि उनाव बे मोननाय उनाव बिनि बेगरखौबो जोङो बेयाव होनानै जायो बेदरफोरदबाबो दालि फोराव होनाबाबो गोबां बिबाङानो जायो आरो जों बे बेगफोरखौ बेफोरबायदिनो जोंनि हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै' खुन्थाइ फिथाइ दं बे खुन्थाइ फिथाइखौबो जोङो ओ ओरैनो एवना जायो जोङो जोबोर मोजां जायो बेबो जानो गोबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बायदिसिना फिथाइ फोरा जों जायो आरो जोंनि बर' फोर जेरै थालिर थालिर फिथाइखौबो थालिराबो मो माखासे जाथिनि दङ ओंख्रि जानायबो थालिर दं बे ओंख्रि जानाय थालिरखौ जोङो ओंख्रिल' संनानै जायो आरो बेखौ जेरै' लाब्राफोर बानायनानै जायो जों गोबां बेखौ आलुफोरदो होनानै जिखुनु माबाफोरदों मैगं थाइोफोरदों मिक्स खालामनानै बेखौ जायो जों नोंथां
जोबोरनो जायो जों बेफोरखौ आरो बिदिनो जोंनिया आरो दंबावो
माखासे मैगं थाइगंनि फिथाइ होनबोला जोंनिया जेरै जिंखा दं
लाव खुमब्रा दं ओमफ्राय राङालाव दं बेफोरखौबो जों गोबां जायो जेरै जों खुमब्रा होनबा खुमब्राखौथ' जोङो बेदरजों बांसिन जायो बेफोरखौ आरो लोगोसे बेदर गैयाब्ला ज खारै बानानैबो जायो जेरै ना गोरानफोरहोनानै खारै बानानै जायो बे खुमब्राखौ जोङो गोबां बिबांनि
औ।
बिदिनो जि फिथाइ मोनो जों फिथाइफोरखौ बांसिन जों गोथांबो जायो आरो जों बेखौ
ओंख्रि बानानैबो जायो आरो नोंथां जानो हायो जोङो। आरो जोंनि बे बर'फोरनि हुदाखा बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों गोथां जानानै जों संनाबो जायो बिदिनो बिदिनो गोबां दंबावो जों फिथाइफोरखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोदों हाग्रा बंग्राफ्र खनथुम नुनाय जों बिदिनो ओंख्रि संनानै बा जोङो बायनाय गोनांथियानो गैया जों बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जों हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो जोङो खनथुमनानै मोनो आरो नोंथां बिदिनो गोबां बिबांनि माबा खालामनानै अ नोंथाङा ओरैनो मा मा फिसानि ओंख्रि जा फेरबाय नोंथां मा मा फिथाइनि ओंख्रि जाफेरबाय नोंथां। खोनादों नोंथां अ मा मा फिथाइनि ओंख्रि जाखो फेरबाय नोंथाङा।
औ आंथ' दा नोंथाङा जा जाखिनि फिथाइनि ओंख्रि बुंदों बेखौथ गासिखौबो मोनजाबाय थेवब्लाबो आङो। आंनि गोथाव मोननाय प्रेभेट फिथाइनिखौ आं दायो नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथाङा खोनादों ना।
खोनादों नोंथां बुं।
हेल'। दाथ' जोङो होननानै बुङला ओरै खुमब्रा फिथाइ जेरै खुमब्रा फिथाइजोंबो खुमब्राजों जों दाउजोंबो नोंथाङा नोंथाङाबो जानो गोथाव मोनो जानांगौ
अ नंगौ नंगौ।
औ खुमब्राजों दाावजोंबोथ' गोबां गोथावनो जायो नोंथां जेन जायनाव जों बेखौ खेनसे जाबा जाबावगौ मोनो जेराव जोंनो खुमब्राजों दावजों बिराद बिराद आंनिबो फेब्रेट जाय बे ओंख्रिया जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ खुमब्रा फिथाइखौथ' दाबायदि दैलां बोथ आव मोनो जायनि जाहोनाव दाबायदियाव फिथाइआ जानो जों बेखौ बेखौ जायो जोंहा आरो ओरैजाय दङ खुमब्रनिनो फिथाइ बायदि जोगोनार फिथाइ होनो जायखौ जोङो जायखौ जोङो गोबां अनेखथा बेदरजों जाजायो दाउ बेदर होनो अमा बेदर होनो जों जोङो बे जोगोनार फिथाइखौ बेजों ज जायो जायनि जाहोनाव जोङो बे फिथाइयाबो
नंगौ नोंथां नंगौ।
नो थाइबें फिथाइ थाइबें फिथाइखौबो जोङो बेखौ गोथाङैबो जायो खाजिजोंबो जायो आरो बेखौ जों बेदरजोंबो जायो जायनि जाहोनाव जोंनि बर'फोरनि बेफोर मैगंफ्रथ' जोंनि बर'फोरनिफ्राय फेभ्रेट नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
जायनि जाहोनाव बेफोर मैगंफोरा जोंनि फेभ्रेट जायो। नोंथाङा खोनादोंना आं बुंनायखौ?
औ खोनाबाय दं नोंथां बुंबाय था। खोनासंबाय दं नोंथाङा बुंनायखौ।
जायनि थाखाय ओ जायनि थाखाय बेफोर फिथाइ एबा बेफोर। फिथाइ महरैबो जायो बेफोरो गोथां जाजाग्राबो मुवा जोङ आरो बियो ओंख्रि जाज जाग्राबो मुवा जायनि थाखाय जोंनि बि